ओ खानादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ ओं फ्रि दङ उम
आ आं नोंथांजों माने मोनसे खोथासो सावराय नंदोंमोन
औ औ सावाय जागोन दे
अ माने खोथाया बेनो माने बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय आरो माने जोंहा बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होमबा माने बिदिनो गोबां ओंख्रि गोलैयो नङा होमबा
औ
अनला ओंख्रै ओमफ्राय
नारजि अमा ओमफ्राय बिदिनो खेरा दाफिनि ओमफ्राय मान गोबां दंबावो जेनेबा ओमफ्राय लोंनायनि बेलायाव होनोबा औ माबा गोलैबाय जौ जौ गोरान ओमफ्राय जौ गिसि बे गोलैबाय ओमफ्राय अनला ओंख्रिखौ जोंहा मोननै रोखोमनि संनाय जायो मोनसे माने हालदै नांनाय हालदै नाङि ओमफ्राय बेखौ जोङो माने बर'नि हाथासुनि हाबायाव बाहायो नालाय
औ
औ ओमफ्राय अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो होमबा माने जोंनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय माइरं नांगौ नङा होमबा ओमफ्राय बे माइरंखौ सोमनानै दोननानै आ दसे सम रानहोनानै माने उवालफ्राव सोनानै देनाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौ दै दै गुदुं एसे फुदुंनानै बे दै गुदुङाव बे अन गुन्दैखौ हरनाय जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय अनदला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रिखौ म जेनेबा माजों संगोन दाउजों ना ना बले बारसि बिबारफोरजों संगोन बेखौ मे उनावहाय हरनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो संख्रि बानलु होबाय ओमफ्राय मा होनो अनला ओंख्रिखौथ' जोंहा बिराद माबा बुस्थु जायो जेनेबा पथल बिलाइ ओमफ्राय बारसिखि बिबार बायदिफोर जायो ना होमबा हेल' खोनादों ना औ औ ओमफ्राय आरो ओै हाथासुनियाव नारजि ओंख्रिखौ माबा नारजिलाय हाथासुनियाव माने अनला ओंख्रिखौ मा होनो हालदै हालदै होआलासे संनाय जायो आरो ओमफ्राय ओरैनो नर्मेल जानायफ्राव हालदै संख्रि बानलु होयो ओमफ्राय हाथासुनियाव होनाय जाया ओमफ्राय बेखौ एम्फौ लाथाजोंबो जानाय जायो बारसि बिबारजों जानाय जायो ओमफ्राय बिदिनो पटल बिलाइ माबा माबिफोरजों ओमफ्राय नारजि ओंख्रि होनोबा जा नारजि ओंख्रिखौ औ मोनसेल' संनाय जायो जेनेबा औ मोननै बेखौबा जेनेबा नारजि दोलो ओमफ्रायहाय ओरैनो बै स्क्रिलाबायनाय होनाया बेखौ मा होनथाय आं बेखौ बारा मोजां मिथिया ओमफ्राय बे नारजिखौ जोंहा अमाजोंबो जानाय जायो ओमफ्राय सोरनिबा जेनेबा पस्टफोराव मानसि थैयोबा बेफोरावबो होनाय जायो नारजि ओंख्रिखौ ओमफ्राय जेनेबा नार्जि ओंख्रिखौ जायैनि सिगां सोमा दोननाय जायो आरो नार्जि बिलाइखौ ओमफ्राय बेनि उनावहाय संनाय जायो हेल'
खोनादों नोंथाङा खोनादों
हेल'
औ औ जादों
नोंथाङा माबाफोर मिथिनांगौ दङ नामा
ओं बिदिनो नारजि बिदिनो जोङो जानाय लोंनायनि बेलायाव बुंनोसै आरो आं बिदिनो
औ
बिदिनो जोङो अमा बेदर नारजि बायदिखौ माने जानो गोथाव जायो बिदिनो ओमफ्राय आरो मैथाजों ना आरो थाइगिरजों मैथा माने गरम गरम बोथोराव गोखै बे गुसु दा आ थास' बिथ'राइजों ना गोरान बिदिनो थास' बिबारजों बिदिनो बायदि बेदरफोरबो जायो जोङो आरो जोङो सबायजों दाउ आरो मेवाइजों अनला अनलाजों दाउ सबायजों साम' बिदिनो बायदि बायदि बेंख ओंख्रि जानो आरो जोङो बिदिनो गोरान गोरानबो दङ जोंनियाव बि आलु' फ्राय
औ
आलुजों सबाय बिमा आलुजों फान्थाव आलुजों भिन्दि फ्राय ओमफाय
औ हेल' हेल' हेलौ हेल'
बिदिनो लाब्रा थासिगोन लाब्रायाव जोङो मटर आलु कबि ओमफाय बायदिसि होसिगोन बिदिनो थायो बिदिनो मैगंफोर दङ जाहा बानलु पियाजाथ थाखायो
उम उम
लाब्रा जाबाय ओमफाय बिदि औ औ
लोंनायनि बेलायाव होनोबा जोंहा माने जौ गोरान दं जौ गिसि दं ओमफ्राय बेखौ मानो लोंङो होनोबा माने गोदोनि बर'फ्रा माने खामानि दामानि मावनानै बिदिनो मोनाबिलि लि समाव जिरायनाय समावहाय माने खामानि दामानि माव नायाव मेंङोना बे मेंगानाया खारहोनो थाखाय माने जौगोरान जौ गिसिखौ लोंनाय जायो आरो ओमफ्राय जौ गोरान संनोबाथ' जोंहा एमावनि गोनांथि जायो न होमबा ओमफ्राय जोंहा बे एमावखौ माइरंजों बानायनाय जायो जेरै बेयाव दंफां राखेब ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि होनाय जायो हाग्रानिनो बुस्थुफोर होनाय जायो आरो ओमफ्राय बे जौ गिसिखौ माइरंखौ होनानै ओमफ्राय एसे माबानानै एमावखौ फुनना होबाय बिनिफ्राय ओमफ्राय बेयो रोसि जायो आरो एसे माबानानै ओमफ्राय बेखौनो जेनेबा जोङो मास मोनसेसो दोननानै लोंनाय जायो आरो ओमफ्राय एमावखौ बारा होजाया नङाबा माने बांद्राय गोसा जायो ओमफ्राय जौ गोरान होनोब्ला जोंहा ओरै माबा जाबखोनै जाबखोयो थौफोरखौ बिल्डिं बायदि जेनेबा गोजौथाराव मोनसे थौ होयो बेनि थौ सायाव माने दै होनाय जायो आरो ओमफ्राय गेजेराव फायला होयो फायलानि गेजेराव मोनसे बुस्थु होयो फाइभ बेजों पाइप गबोनाय जायो आरो ओमफ्राय फाइपआ ओरै गबोनानै गाहायाव हायाव फैयो ओमफ्राय बै गोजौनि दैया खफ' जानानै बे फाइलायाव गोगलैबाय थायो आरो ओमफ्राय बे खफ'आनो माने जौगोरान जायो आरो ओमफ्राय फास्ट ओंखारनाय जौखौ एक नाम्बार होननानै बुंनाय जायो औ
बिदिनो जोंनि गोदोनि मानसिफ्रा माने बांसिन बिदिनो जौ गोरानफोरखौ बाहायोमोन। बिदिनो खामानि मावनाय बायदिफ्राव बिदिनो दाथ' दैज्लांनि सम दैलांनि समाव अनेक खामानि मावनानै बिसोरो जुमाय गिसि बा गोरानखौ माने न'आवनो मोनबाय थाखायोमोन आरो न'आव बिसोर संना दोनखायो बिदिनो खामानि मावनानै फैबाथाय बिसोरो खुरै से नङाबा खुरैनैयाथ' लोंखायो माने आरो खामानि मावग्राफोर
औ हेलौ। हेल'।